औ नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
हेलौ औ नोंथां नै जाखांनानै आङो दसे जिरायथदों। औ खोनादों नोंथां खोनादों हेलौ खोनादोंना औ नोंथां औ बोथोरा बोथोरा दिनैनि बोथोरा एखेबा माने मा होनो आरो दैज्लांनि सम नालाय ओ दसेनो बबे बबेनि जोमै फैब्रबो माने अखा हाब्रबलाबायनाय जादों आरो दासान्दि। दिनैबो बिदिनो जादों जेब्ला अखा हा हायो जेब्ला अखा अखा हायो अब्ला एसे थान्दा जायो जेब्ला अखा हागायो अब्ला जोबोद माने दुंहाव दुंहाव गरम जायो आरो।
बेफोरो मा जोंनिथिंबो बेबायदिनो जाना दं ग-गरमबा गरम गुसुबा बा गुसु बिदि जाना दंजोबो। बेफोर मानि थाखाय जानो जायो बायदि नोंथांनि मथेबा?
ओ ओरैनो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जिहेथु सुबुं ओ अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांबाय नङा होमबा?
औ औ।
औ आदसा जायनि जाहोनाव जोंहा सुबुं अनजिमा बांबाय बेनिफ्राय जोंहा सुबुं अनजिमानो थानो थाखाय जोंहा जायगानिबो गोनांथि जाहैबाय बेफोरनिफ्राय माने जोंहा जायगानि गोनांथि जानायलाय हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांनानै साफा खालामनानै बिफां लाइफांखौ दानफायनानै जोङो बेफोराव न बां लु नानै जोंहा माखासे आबहावाया गुबुंले जायो बैफोरावनो माने जोंना दा आबहावाया बेफोरबायदि जादों आरो
बिदि गोबां जाबाय नङा होमबा आरो दा गिदिर गिदिर बिल्दिं लुबाय न' लुबाय आरो कलकारखाना इन्डास्ट्रि बानायबाय बेफोरजों थ' बहुत ओ उखुन्दै आरो गाज्रि गाज्रि बिस गोनां नङा होनबा
औ।
बेनि थाखायबो जायो।
आबहावा गुबुंनाय बेफोरनिफ्रायबो जाहैबाय।
औ फारसेथिं आरो दंफां लाइफां खमायनायनि थाखाय जोङो अक्सिजेन खम मोनसै
औ नोंथां।
जिब जुनारफोरा
आरो लोगोसे नोंथाङा ओ बे आबहावा सानाव बिफां लाइफां गायदोंमोन नामा?
औ गायदों नोंथां गायदों। बिफाङा जोंना ओरै बकुल होनो मिथिगौ खोमा बकुल औ ओमफाय ओरै कृष्ण सुरा ओमफ्राय आमलाइ सिलिखा आवजार बिदिनो आरो मोननै मोनथामसो ओ मुंनि बिफां गायबावदों आरो ओ ओ माखासे दायोथ जोंहा अखा सिजेन अ माने अखा बोथोर जाहैबाय नङा होमबा? ओम थांनायालाय थांजोब्बाय आरो दायो। थिगानो जो थोन लानाय जादों दायो
औ जोबोर मोजां बे दा बख कुल कृष्णचुरा बेफोर बिफांनिफ्रायथ' जों
उम उम औ औ।
औ आरो बकुलनिफ्रायथ' फिथाइबो मोनजायो।
औ मोनजायो।
जोंनो बिफां लाइफाङा जेरैबो हेफाजाब होयोआनो।
औ।
बिफांनिफ्राय जों फिथाइबो मोनो सायहाबो मोनो। आरो जोङो अक्सिजेनबो मोनो नङा होमबा?
औ औ मोनो।
बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांया गायनाया गोनांथार आरो।
औ ओरैनो ओमफ्राय नोंथांमोननि खाथि खालायाव जिहेथु सुबुं अनजिमानि थासारिया माबायदि जायेन थायो रोजोबना गेसें?
जोंनिथिंथ बुंनो थाङोब्ला रोजोबानो।
औ ‌।
बिदिनो ओ बांद्राय रोजोब जानायखाय बेयाव बिफां लाइफां खमानो थासै।
औ।
आरो बयबो माने दाखोर जाबोर लेथ्रा बुस्थुफोरखौ मोनसे जायगायाव गारालासिनो दैमा नाला बेफोराव गारसै। बेनि जाउनाव ओ दैफोरा नांगौबायदि बोहैनांगौआ माने बोहैला बेनि जाउनाव बे दै थाबथानाय दै गाज्रिफोरा जमा जानानै बेयाव एम्फौ एनला आरिफोरा थामफै फोरा बिदै दैेनानै गाज्रि जाहोजोब्बाय आरोना दै गुबुंले जाजोब्बाय दै बोहैयैनि थाखाय। बिदि जाना दं जोंनि नोंथां मोननि खैलाय?
जोंनिथिंबो बिब्दिनो नोंथां जोंनिथिंबो सुबुं अनजिमाया जोबोद रोजायैनो जानानै दं। जायनि जाहोनाव सुबुं अनजिमाफोर थानो थाखाय गावबा गावनि आबहावा जेथुनाखि बिफां लाइफां गायनाय। बेफोरखौ माने दानफायनानै न बां लुनो हमजोब्बाय आरो बेनिखायनो मा माखासे ओ बोथोरफ्राबो जोंना ओ जाबायदि जानांगौमोन बेफोरबायदि बोथोरफोरखौ जोङो मोननो हाला आरो
बोथोरा बेबायदिनो ओ गोदोनि बायदिथ नंला। गोदोनि नावथ बोथोरा जोबोर मोजांमोन दा जोबोर गाज्रि जाजोब्बाय आबहावायाबो गाज्रि जाबाय नङा होमबा?
औ।
बेफोरखौ फोसाबनायनि माबा राहाब मिथिगौ नाम नोंथाङा?
मिथियो नोंथां मोननैसो ओ बुंफोरना होनसै आङो।
औ।
जिहेथु जोंहा दायो ओ बिफां लाइफां दाननाय जायो गोबाङानो नङा होमबा बिफां लाइफां गोद दानो दानखांनायनि उन उनाव बे जायगाफ्रा लांदां जाना थायो। बिफां लाइफांगौ गायफिननाय जाया। बैफोरखौ जोङो ओ गासैबो एबा साफ्रोमबो होबथालायनांगोन। जिहेथु जोंहा फांस बे बिफां गायो ओ फांसे बिफां दानफायोब्ला जोंहा बिदिनो दानफायनायनिफ्राय जोंहा बिनि बांसिन जेनेबा फांनै फांथाम फांब्रै फांबा जेसेहां हायो जोंहा फांसे दानफायनायनि जायगायाव बेफोरबायदि गायनानै होनांगोन आरो जों।
औ।
बेफोरबायदिजों जोङो आबहावाखौ आरो लोगोसे जोंहा बिदिनो दाखोर दाला गारनाय ओ बिदिनो कल कार खानाखौ जोंहा ओ बांद्राय रोजोबै ओ बानायनाय जेनेबा बेफोरखौ जोङो एसे सांग्रां होनानै जोङो होबथानाय राहा लानांगोन। बेनिफ्राय जोंहा आबहावाखौ रैखा खालामनो हागोन आरो
औऔ बिदि जायोब्लाथ मोजाङानो जागौमोन।
औ नोंथां मोननिथिं माबाफोर कारखानाफोर दं नामा? बरथमान दायो
जोंनिथिंथ गोबां दं कारखानाफोरा दा ओरैनो मेथाइ बानायग्रा खारखाना फोर दं फारसेथिं आरो इ था सावनाय
औ
फोरनिफ्रायथ गोबां गाज्रि ओंखारो उखुन्दै ओंखारो
औ औ ओंखारो ओंखारो
औ बेयावथ' गोबां हा सावनाय जायो। बेफोरनि जाउनावनो दानि हाफोराबो हासार गैयि जालांजोब्बाय नङा
औ औ
नोंथाङा देग्लाय मा मा आबाद मावखो
आङो देग्लाय औ दुब्लियाव मावनाया आंना दायो गिबियाव बानलुआनो जानानै दङ। ओ बेनि अनगायैबो बो फान्थाव दङ ओ सबायबिमा दङ फाथो दङ आरो दायो भिन्दि दङ नै बेखिनि जो मावदों आरो आं दायो।
औ देग्लाय नोंथाङा माइ गाया नामा?
माइ गायगोन नोंथां दायो खोथिया फोनानै दोनदों। ओ जेब्ला खोथ थियाया जोंना बेनो ओ रन्जित ओमफ्राय परिमल ओमफ्राय माइब्रा ओ बे मोनथामखौ मावनाय जायो आर रो आबादखौ आङो माइ हिसाबै औ ओरैनो ओ जि बिघासो जायो
जि बिघा
औ
औ थांनाय समफोराव बिगासेआव औ बेसेसो माइ फैनाय
ओरैनोथ जोंना बिगासेयाव बिदिनो बबेबा बोसोराव जानाय बबेबा बोसोराव जायो थायो नालाय गासै जोंना ओ हासारबो होनो गोनां जायो नालाय बेनिखायनो थांनाय बोस सो गोलाव मोनदों मोननायालाय बिगासेयाव बिदिनो आरो दस मन फन्द्र मन बेफोरबायदि आरो माने फिथाइनि सायावबो सोनारो नालाय बहाबा माने बबेबा बिद हासारफोरा थिग जायोब्ला बिदांफ्राबो गोलाव गोलाव जायोलाय माने ओमफ्राय आरो हासारफोरा मोजाङै दैफोरखौबो मोजाङै सोनो हायाबा माने बिदांफ माने नांगौबायायदि गोलाव जाया आरो अब्लानो माइ गुथिफोरा माने खम ओंखारो आरो
औ दे माइ गायनायावथ दैनि जोबोद आंखाल नङा होमबा
औ
नोंथांमोनथिंबो आंखाल जायो नामा दै
आंखालाथ जायो नोंथां जेब्ला अखाया गैया जालां ना अब्लानो आंखाला सो सोमजियो आरो माने।
औ आरो दै जोंनिथिंबो जायो जोंनिथिं नांगौबायायदि टाइमाव नांगौ दै होनो हायिनि थाखायनो फिथाइफोरा मोजां जाया थाया दं माने माइया मोजाङै गोजौ जौवा ग्रथआ खमायो बेफोरनि थाखाय बिराद खस्थ जाना दं आरो
औ
बेनि थाखायनो बांसिन जोंनिखै माबाजोंसो ओ मेचिन लगायनासो दैखौ बांसिनानो सोयो।
औ मटरनि बाहायनानै
औ दैमाफोरनिफ्राय बोखोनानै दैमानि दै लेबेलाबो गमायजोब्बाय नालाय दै थिखांनोबो जोबोर गस्थ ज जायो
ओम
नोंथांमोननिथिंबो बिदि बेबायदि नामा
नोंं बेबायदिनो नोंथां जेब्लानो अखाया खमायलाङो अब्लानो माने जि बोहैबाय थानाय दै दंग' बैफोर माने रानथेनानै होयो आरो अब्लानो माइफोराव दैसोनो हाया जायो अब्लानो माने बै समावनो आबाद फोर माने ओ जेसेबां देरनांगौमोन जेसेबां जौगानांगौमोन बेबायदि जौगास्लाबनो हाया जायो आरो। नोंथां औ दे नोंथां।